हेलौ औ खोनादों। नोंथां
औ मा खालामदों नोंथाङा?
औ नोंथां आं दायो जिरायगासिनो दङ।
औ
नोंथाङा मा खालामगासिनो दायो?
आंबो दङ र' जिरायनानैनो।
औ
आङो नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय-
औ
आं माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल हरदोंमोन आरो ना।
औ
सावराय जागोन ना नोंथां?
सावरायजागोन दे।
ओरैनो जोंनि बे बर'नि जे फोरबो
औ बर'नि फोरबो औ
बे फोरबोखौ जोङो मा मा होननानै मोनथिनाय जायो?
अ जोंनि फोरबोखो ना?
औ औ
जेरै-फोरबोआ जोंनिया बैसागोआबोथ' मोनसे फोरबो, मागोआबोथ' मोनसे फोरबो आरो खाथियाबो मोनसे फोरबो। जोंनिया मोनथाम फोरबो दं।
ओ होनब्ला नोंथाङा खाथि-खाथिगाासानि सोमोन्दै
औ औ औ खाथि फोरबोनि सोमोन्दै ना? खाथि गासा खाथि फोरबोआनो खाथिगासा नङा होमब्ला नोंथां? औ खाथिगासाया जाहैबाय माने खाथि दाननि माने से खाथि
उम
बेखालि से खाथि बेखालि जोंनि माने जोंनि दोरोङारि सुबुंफोरा माने जोंनि दुब्लि बारियाव मोनसे जोंथिनाय आलारि बाथि लगायनाय जायो। माने से खाथियाव बेयाव गायखां नानै फुनानै माने बे समाव गायखां फुखां ओ फुखां-गायखां-आरिखां बेनि उनाव जि थिया माइआ बिबार लायोना। माइआ दुब्लिबारि फोथाराव सोमखोर फोथारफोराव जेरैहाय माइ बिबार लायो बै बिबारफोराव माखासे एम्फौ एनलाफोरा बै बिबाराव माने बा साबोनना लानो नागिरो। माने होनोब्लाथाय ओइ बि बारनि रसखौ बिदैखौ बेखौ बे एम्फौफोरा माखासे बायदि एम्फौफोरा बिदै सोबो अब्ला बैफोर एम्फौआ दे बे माइनि माइनि बे बिबारनि बिदैफोरखौ सोबलबा बे माइआथ' अबिसलि मोजां जानो नङा नङा होमबा फिथाइ फरा जानाय नङा बेनिखायनो जोंनि दोरोङारि खान्थि बायदियै खा ति फोरबोआव खाति दाननि से खाथि खालि जोंनि दोरोङारि खान्थि बायदियै बुब्लिबारियाव जेरैहाय थाइगिरनि खं होनो ना। थाइगिरनि खं। बेहाय बेहायबो मा नो बाद ओ बेहायबो ओ जेरै- खुन्दुं लागायनानै जानायथाव होनानै बेहायबो साथि लागायनाय जायो आरो लोगोसेनि बेनि अनगायैबो बै आलारि बाथियावबो साथि होनाय जायो आरो लोगोसेनो बै थालिर होनोना।
औ थालेर। उम।
औ थालिरनि ओ दनायावबो फिसा-फिसा खालामो दे। बेहायबो मा होनदो आ बै। खुन्दुं ओ जानाय थाव होनानै खुन्दुं होना बेहायबो बाथि लागायहैनाय जायो। बे जि लोगोल बेफोर खौ माखासे बायदि-बायदि सोरबा बायदि-बायदि रोखोम होयो बिदिनो बायदि-बायदि रोखोमनि जेरै- ओम दुब्लि बारियाव मा होनदो सोरबा साथिजों होगोन सोरबा सोरबा थाय थालिरनि गांखंजों होगोन आरो सोरबाथाय थाइगिरनि खंजों होगोन बिदिनो मा होनदो न'निफ्राय न'खरनि फ्रायनो माहोनदो बेफोरखौ बुथुमना लांनानै ओ मोनाबिलि समाव जेथिया मोनालाङो साना सोनाबनि साना जेबोब्ला मा होनदो दोबैलाङो अब्ला मोनाबिलि जायो बे समाव खोमसिजो लोगोसेनो सोरां मो दानाय दुब्लि बारियाव बे बाथिखौ लगायनाय जायो जाहाथे बैफोरनि एम्फौ एनलाफोरा माइयाव जाहाथे मा होनदो बुहुद मा खालामो माने रैखाथि होयो माने जेखि माइखो रैखाथि लाखियो आरो। बेनि थो बेनि खायनो बै बाद थिफोराव माखासे एम्फौफोरा बेनि सोरांथाइखौ नुनानै माखासे एम्फौफोरा बै बाथियाव गोग्लैफैयो बेल' ओ जोंथिनाय-जोंथिनाय। सोराङाव एम्फौफोरा माने ओ थुफनफैयो। बिदियैनो। औ बेनि उनाव बेखौ नेक्स ओ अखानायै बेखौ ओ जि होदोंमोन जि लगायदों बेखौ माखासेया मा होनदो अखान ओ लाफिन लायना हैनाय जायो आरो। नाहैनानै सोरबाया खायसेया लाबो सोरबाया बेहायनो ओ थाथ'यो बिदि खालामो आरो नेमखान्थि बायदियै माने बेयो ओनसोल लायो ओनसोल। जायो बेखौ जोङो ओ बुंफोरजोबनो हाया माने गाव गाव गावनि नेमखान्थि बायदि सोरबाया बिदिनो दोनथयो ओमफ्राय सोरबाया बिदिनो अखानायै नायना बेखौ माने ओ बखनानै दोननाय जायो आरो बिदि बिदियैनो बिनि उनाव सिथिया बिबार लायो बेखौ बे खाथि फोरबोआ जोबो बेनि उनावनो बै माइ बिबारफोरानो गोख्रों माने गावनि ओ गोसारथायजों माने गावनि गावनि सोनारथायजों बे बिबारफोरा बार लांनानै फिथाइनि महर लायो बै फिथाइफोरा बिराद मोजां मोजां जायो माने माइ बिदां बिदां बिदां जायो नायनो मोजां मोजां समायना समायना जायो आरो
औ
नोंथाङा आरो बेनि सायाव माबाफोर बुंबावनो नामा?
औ आं आङो बुं थला दे नोंथां
औ नोंथाङा नोंथांमोननि नोंथांमोननि ओनसोलाव खाथि गासाखौ बोरैहाय खुं खुंनाय जायो माने से खाथिनि ना? से खाथियाव खुङोना बेनि मा होनदों सिगाङाव खुङो
से खाथियावनो हमनाय जायो
अ औ ओं
काति मासनि से
सेथि खालाराव औ
औ बिब्दिनो नों नोंथांमोन नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिब्दिनो काति गासाखौ दुब्लि फोथाराव दुब्लि फोथाराव साथि एबा गासा लगायनाय जायो आरो
औ औ साखि औ औ साखि
बेबायदि जोङो गिबिआवनो जोंनि थानसालि बा जोङो नखर नखर जायखौ फुजियो बेयाव ज' जोङो साथि गासाखौ नाय जायो गासाखौ
औ औ गसाखौ औ
बे दिनखालिनो जोङो मोसौ गुलि
ओम
बारि बागान बांखिनि दङ आरो लामा
औ
जोङो बे साथि गासानि दिनाव साथि एबा बाथि सावनाय जायो आरो
औ औ सखिबाय औ
आरो जोंनियाव मोनसे फोथायनाय दङ। दि गय बिफा
औ
बां खिनि नखराव गय दं गय बि बिफां दङ बेयाव जोङो जिगाब जिगाब खानाय जायो आरो माइनि जिगाब
औ औ बेखौ मानि थोखाय खानाय जायो? नोंथाङा एसे फोरमायहैनो हागोन
खौ माने जोङो जोंनि फोथायनाय आरो बियो
औ
बे जिगाबखौ खाब्ला जोंनिया माने बुरजा एबा गोबां गोबां बिबांनि फिथाइ एबा गय फिथाइफोरा थायगोन एबा थाइ यो होननानै जोङो बेखौ जोंनि मोनदांथिजों मोनदांनानै आरो जोंनि मोनथिनाय बेखौ खानाय जायो आरो
औ ओ ओ
बिब बिदिनो जोङो लाब मा मोसौ गुलि माद बारि बागानाव जोङो बेख साथि होजेननाय जायो आरो
औ
बे माइ बागान माइयाव माइ फोथारावबो जोङो बे साथिखौ लगायनाय जायो आरो
औ नोंथां औ बुजिदों
अ बिब्दिनो आरो बेयाव जोङो प्रसाद प्रसादफोरबो होनाय जायोना बुहुद जेरैबायदि फिथाइ सामथाइ
औ बै साथि गाजियावनो प्रसाद होयो? औ । देब दे बुं । दे बुं नोंथां ।
जोंनि ओनसोलाव होनाय जायो आरो बिब्दि ।
औ औ ।
बुनिथि दिं माबायदि मिथिया
जोबोद
बिब्दिनो औ ।
ओं ।
बिदिनो होनाय जायो आरो आं खोनानो मोननाय बेयाव दे बे बे बुद प्रसाद बेखौ माने मानसिफोरा बेहाय थांनानै जाहैयो आरो ।
औ । औ औ ।
बे गोदो गोदायनि बुंनाय बायदि आबौ आबैमोननि बुंनाय बायदि बाथ्राबा बे दि खाला लगायोना सा थि लगायो
औ औ । साथि लगाय औ ।
बेनि थावखौ माने जोङो मोखाङाव लानांगौनो ।
औ औ औ ।
एनि लानांगौनि जाहोनानो जाबाय माने जोंङो फैगोन माव माने समायना
ओम ।
समायना जानानै फैयो जाहाथे बेनि थाखाय जोङो बे थावखौ खौ लानाय जायो आरो ।
औ औ । माने दोरोङारि खान्थि बायदि गियान
औ रिखान्थि बायदि औ बेखौ माने आङो खोनानो मोनदों आरो।
औ
औ बेखिनियानोसै नोंथां।
औ नोंथां जोबोर गोजोननाय मोनबाय दे नोंथां।
दे होनब्ला न' नों थां जोंना समाबो जाना फैबाय।
दे नोंथां होमब्ला नोंथांनिखौ बुंनायखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय। दे दे नोंथां।